हेल' औ फंबाय मा मावदों?
ओरैनो दं नै दा।
ओरैनो दंना?
औ औ।
आदसा बबबा थान्दोंमोन नामा?
ओ आंथ' जेरावबो थाङाखै थांनाया दिनै।
थांगाखौना?
ओहो।
आचसा ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर मावनाय दांनाय?
ओ मावनाय दांनायाथ' दा दैलां बोथ बोथार नालाय ओ माइ गायनो एसे रेडि जादों आरो दा।
अ मााखायनो रेडि जाबायानो?
औ।
आदसा जोंनि फोरखलै माथो गैयालै दाबो दैफोरानो।
ए जोंथिं नै अखायाबो हाबाय थादोंना सामफ्रोमबो एफा एफा ओमफ्राय बयनाबो हाया जाजोबहांबायानो आरो। खोथियाबो खोथियाबो जौजोब बैआनो
एक्सुवुलि नोंसिनि क'क्राझारफोरखौ एसे माबा जायगाफोरा गोजौ माबाफोर नामा एसे दै बबारिफोर नामा?
ओ औ बि बिदिनो दै थायो आरो एसे
दैबो थालायोना आतसा आतसा आतसा जोंनिखौ गैयालै बिदिनो जोंनि साइडआव बारा इसेबां जाास्लाबा ओमफ्राय ओरै जोंनि एसे सानजा हाबा सोनाबहा बेफोरदि जायो मा बेनिफ्राय जोंनि खन्दआव जाया।
औ औ।
दुइ बोसोरसो जाबाय बिदि गायनो मोनैफ्रा आरो
उम उम जोंथिं बोसोरफ्रामबो गायजाया आरो गायनायालाय औ औ । ओ हो साननै सानथामसोनि उनावनो नैबे आमथिसुवा बायनायनि उनावनो बयबो गायजोबसिगोन हेलौ